खोनादोना नोंथां? औ खोनादोना? औ औ औ औ नोंथां अ अ।
औ। दानिया जों बर'फोरनि मैहुर खालामनानै जानायनि साव सावरायसै नामा?
जागोन नोंथां जागोन जागोन जागोन जागोन।
गोनि गोदोनि दिनाव मा गोदोनि दिनाव माबायदि मैहुर खालामोमोन। बर'फ्रा माबारै मैहुर खालामना जायोमोन। आरो दा माबै जायो औ बेफोरनि सायाव सरायसै औ औ दा औ गिबियावनो औ आं जागायसै ना।
औ औ।
औ मैहुर होननानै बुङोबाथ', माने बे गोदो गोदाय जोंनि आबै आबौमोननिफ्रायनो माने सोलिबोनाय मोनसे जोंनि बर'फोरनि मोनसे कालसारबो बुंजायो। लोगोसे माने बिदिनो मानि उफाय गैयैयाव माखासे बै गोदो गोदायनि समाव बिदिनो मावनाबो जाबोनाय आरोखि। दा मो मैहुर मैहुर होननानै बुङोबा मानि माखासे मानि ओनसोलाव मोननाय जेरै दाउसिन। गावनानै जानाय। सेसा होनानै नागिरनाय। एन्जर जावनानै जानाय।
औ।
औ बिदिनो नेवलाय फोरबो नागिरो। खायसे खायसे, बेफोरबायादि आरोखि। ना एन्जरखौ जा-जावनाल' जाया खायसे खायसे माने औ औवायाव बान औवायाव बाहा लानानै थानायखौबो गावनानै जायो खायसे खायसे थुरि खायसे खायसे थुरि बारियाव लुनाय बाहा माबानि बालानाय एन्जरखौ होनानै गुनानि मोनसे फ फोरबादि मा होनो बिदिखौ बेफोरखौ सानानै दोननानै लारि लारि एन्जर औ फानसानानै आरोखि एनजर लामायाव दोननानै औ होनानै हमो आरोखि बे बेफोरबायदिनो
औ नंगौ नंगौ नोंथां
जेरैहाय बिनि अनगा गुबुन जेरैहाय एन्जर बुं एन्जर नि बेलायावबो गोबां टाइमनि एन्जर बाथा सिरा लान्जाय गोलाव जेरै एन्ज एन्जर बुंगा बेफोर बाटा सिराखौ बांसिन बाथा सिराखौ बांसिन थुरिबारियाव थानायखौ नुनो मोनो थुरिबारि बिदिनो बबे आ बबेबा बिफां
नोंगौ
मोननाय जे जेरै एन्जर एन्जर बगा औ खौ बांसिन बां हायाव जावनानैसो मोननाय जायो आरोखि
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नंगौ
बेहाय बे औ जेरैहाय औ अबेबा जाम्फैनि हाखर दन्द्रा लानायाव बाहाय थायो। बांसिन एन्जर बुंगाया बां फालो फालो हिसाबै थायो आरोखि। जि जायगाव बां फालो एबा नुनो मोननाय जायो ओ दानि गथब ओ दानि जुगा ज जै ओनसोलावहाय ओरैहाय बाथासो बाथा साफोरखौ खम नुबाय। ओरैनो लानजाय गोलाव एन्जर होनाय मोनसे दं आरोखि लान जे गोलाव गोलावहाय बेखौ लान्जाय गोलाव होनो। औ। बेफोरखौ बांसिन उखुं मुदाफोराव थानाय नुयो आरोखि खि। दा उखुम मोदा ओं अबेबा बन अबेबा बन जाबना दोननायफ्राव बेफोराव नुनो मोनो आरोखि बांसिन दा औ औ फिफां सायाव फिफां सायाव लानाय एन्जर खौ खम नुनो मोनसै आरोखि।
नंगौ नंगौ नोंथां।
ओ नोंथांमोननिखौ नोंथांमोननिफ्राय नोंथांमोननि जायगायावहाय एन्जरखौ बबेखौ बांसिन मोननाय जायो आरो मारै मैहुर खालामनानै जायो?
नंगौ सैथो नोंथां नोंथांङा आंओ बुंनो नागिरदों एन्जरखौ माखौ बांसिन मोननाय जायो बा मारै खालामनानै जायो ओ जों एन्जर खौ मोननै मोनथाम गासिबो एनजर नुनायखिनिखौनो माखासेखौ जाग्रा जाजोब्बाय जों गोदो उन्दैबा माबाखौ जायोमोन गंगा एन्जर बुंगाखौ बाथा सिरा ओमफ्राय माबा बे एन्जर गिदिर गिदिरा मा होनोमोनलाय नोंथां दांसलिया औ दांसलियाखौ जानाय जायोमोन। दानिया माबा मा जाखो दानि मानसिफ्रा गोदोनि बोराइफ्रा जौ जों लोंनो थाखाय बै समाव एन एनजर आ खम जायो नालाय नोंथां माबा एनजर इंगिनिखौबो‌ जावनानै जानायखौ आं नुनो मोनबाय आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ जोंनि जायगायावबो जायोमोन बेखौहाय जायो औ औ
बोराय बोराय एसे बैसो जानायफ्रा सोरबा सेंग्रा गाजिलाफ्रा जौजों जानो थाखाय दसेनो खदालनि खदालथाम जावबानो मोननायखाय बेखौ थाब लानानै फैनाय जायो इन्जरखौ नोंथां ओमफ्राय जोंहा जुदि बुङोबा नों बुंनायायदि दहाय ब सिराखौ जोङो बि फान साना जि बारा जानाय जाया नाथाय गावनानै जानाय जायो आरो बाथुलजों गावनानै जानाय जायो आरो औ जेरै बे बिफां बिफांआवसो नालाय बाहा लाखायो नालाय बिफां फोरावाहाय अबावबा न' बबाव ह माने बिदियावस लाखायो नालाय बे बुस्थुआ बेथ' गुदुङाव थांदों नालाय नङा होमबा नथां औ बेखौहाय लाबोनानै जाफैयो आरो जों बाथा जिराखौ जानायनि जोंना बिराद माने आलदा आलदाफोरनिफ्राय जोङो बे बाथा सिराखौ एवनानै जाया जोङो माने अरखि रोहो रोहोआव सावनानै जायो मानो होनबा एवनानै जायोबा बिना मोनसे फास दं नालाय थां एसे माबेबा मोनामनो नागिरो खारनो नागिरो औ गा औ औ औ बेखौहाय जोङो। अरखि रोहो रोहोआव बौहाय सावनानै जायो आरो मोजांनो गो थाव जानाय। मोदोम फुनाया बेयाव फैयो आरो ओमफ्राय एनानै जायोबा बाथा सिराया जाहैबाय माबा फैयो गावनि सेन फैयो भास सोरबा सोरबा जानो हाया फ्रायानो औ ओमफ्राय जोंहा बुंगाखौहाय एनजर बुंगा सोरबाया जावो सोरबाया सानानै जायो आरो ‌। सानानै जायो। औ माइ ओंखारनाय समावहाय माइ मोनसे मोनसे टाइमावहाय बुंगाखौ गावनि लामायावहाय सा सायो आरो सोरबा सोरबा। ओमफाय बिजों लाबोनानै बेखौ जाफै एन्जर बुंगाखौ जोङो बिदि सावनानै जानायखौ खम नुनो मोनो। मानो होनबा बियो बिराद गिदिर गिस गेदेरबो जायो नालाय। जथेस्थ' माने सानै साथाम फेमिलिखौहाय जाहो मोजां जाहोनो हायो नालाय ओंखायनो बेखौहाय माने नोरसिंजोंहाय जानाय खौ जों बांसिन नुनो मोनो नोंथां। औ औ औ ओमफाय नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ बे सैथो औ बिराद मोजां जायो ओमफाय जोंहा सिखार खालामनानै जों जा जायो होनोबा जोंहा मेरला
औ सेसा औ सेसाया गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बर' नि मोनसे औ औ औ औ।
दिरथ' नाङा नालाय नोंथां। हाग्रा फिसायावनोदि सेसाया'थ' हाग्रा गिदिराव थाखाया जाहैबाय बिनिखायनो जोङो माने मा खालामोन नै अखा हाबा जैजोखालि अखा होगोन बिराद अखा होगोन बेबायदि अखा हानाय टाइमावहाय जों सेसाखौ होनो थाङो आरो गामि गामियैनो सें ज' सेंग्राफोर थाङो सेंग्राफोर गोजा ज' थाङो मालाबा सेंग्रा बोराइ मालाबा ज' थाङो गोफाय गावनि खुलि खुलिआव दलद दलद नायो आरो माने खारबाथाय मोननो नागिरा नालाय सेसाखौहाय। औ ओंखायनो माने बेखौहाय गावनि थाग्रा जायगायावनो माने गाव सोमनानै लानानै ला जि गावथारनानै लाब बोनाय जायो आरो औ बिदिनो ओमफाय गामि खाथिफोरावनो जोंनियाथ' जोंनि गामि खाथि फ्रावनो हैयो माने हाग्रा गिदिर नाङा नालाय बेनो आरो बे सेसाया हाग्रा गिदिरावबो थाखाया। ओमफाय बिदिनो मालाबा जों माबाफोरखौ मोनबोयो जेरै नेवलाय नेवलाय औ नेवलायफ्राथ' लाम बारस'लाबायो लामाफ्राव मालाबा थांला बायबानो औ बेफोरखौ जै नुबा फाय माने बे ग'ला आरो जों बेखौ जाखायो नालाय बुस्थुआ जोंजों गला आरो बे बुुस थुवा जों खौ माने बबे गुदुङाव हाब हाब गावहाथ' जेरै गुदुं थाजायाना जायो नङा होनबा नोंथां‌।
औ औ औ औ।
नो हाबो। बेखायनो जों माने बेखौहाय गावसोम माने नागिरो नानैबाबो लाबोथारो आरो खदाल लांफैब्रबनानैबाबो जों जावनाय जायो आरो। बिदि नोंथांमोननिथिं ओरैनो मा माखौ सिखार खालामो ओरैनो बांसिन?
जोंनिजोंबो एन्जरनियाव बा सेसा नेवलाय सेसा ओ सेसाखौ बांसिन जोंनि जायगायाव मेसें बोथोराव नागिरनाय जायो आरोखि।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
नैबे दै जिं जिं थुरिबारि थानाय जायगाफ्राव मोनो
नंगौ नोंथां।
ओ बबेबा सिगुन बागानफ्राव
औ।
ओ बबेबा औवा बागानफ्राव जोंनि जायगायाव बेफोर बांसिन मोननाय जायो।
नंगौ नोंथां।
औ बांसिनै थुरिबारियाव मोननाय जायो आरोखि मेसें बोथोरावहाय।
औ औ नोंथां औ।
लोगोसे आं मोनसे सुइसन बावनो सानदों ओ एन्ज एन्जरनि बेलायावहाय नैबे एन्जर मा मु होननाय मोनस दंमोन। गोदोनि समावहाय बिराद नुयोमोन औ बे गुफुर गुफुर ओ बोरैबा औ गुफुर गुफुर कालारनि दा बेफोरखौ जोंनि जायगायाव मोननो थांला आरोखि। बेनि बेलायावबो औ बेराबसे नो बेराफारसे निवलाय निवलायखौबो बिराद सिखार खालामो जोंनि जायगायावहाय माने बेथ' बांसिन न'नि बे बारिफ्रावनो न'नि असुंआवनो बांसिन थाग्रा बुस बे औ औ बांसिन लामाजों बारसयो बे सम' मोनो औ दा बे उम। बेफोरखौ बांसिन खालामनाय जायो आरोखि।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय मोनसे मा होनो बिदिखौ? मोनसे लोगोसे बेखौ गोदोनिफ्रायनो बै समावहाय मानि इसिबांथ' बे जोंनि बे दानि बायदि जेनेबा बेदर ना, बेदर गैयामोन नालाय बेफोरखौनो सिखार खालामनाय जाबोनाय मोनसे हुदा जाबोनायखाय बेफोरनो दासिमबो गामि ओनसो लाव बांसिनानो सोलियो आरोखि। खिन्थु नैबे ओ नैबे दानि जुगावहाय माखासे एसे खम जाबोनायखौ बेफोराव माने गोसो गैयैखौ एसे नुबोबाय आरोखि।
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
नोंथांमोननिजों दासिमबो सोलियोना बिदिया?
औ नंगौ नोंथां जोंनियाव दाबो सोलियो नाथाय खमायलांबाय गोदोहाय बो सोरावहाय सय सात बार दस बार गाहाम थाङोमोन दा बोसोराव खेबनै बिदिल' थांसै आरो। खेबनै गाहामल' थांसै औ। ओमफाय माने बुस्थुआ दा खाथियाव मोननोबो थांला नालाय। खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
औ खाथियाव मोननोबो थांला नालाय ओंखायनो जों बेखौहाय माने माबायावनो माबानाय जायो आरो गोबावजों खेबसेल' थांनाय जायो एसे गोजान थांनांगौ जासै नालाय सेसाखौल' बांसिन जों खाथियाव मोननो मोननाय मोनो आरो नोंथां। बेनोसै आरो ओमफाय औ सेसाखो जायगायावनो जों मोननाय जायो आरो नोंथां औ ओमफ्राय बिदिनोथ' हा हाग्रानि अमाफोरखौथ' हाजोआवसो मोनो। ओरै जाय जायगायाव मोनलाबायनो नागिरा दा बेनो आरो नोंथां आतसा नोंथांआ बे समायाबो जाबाय बेसेआवनो दोनथ'निसै नामा नोंथां उम दे